ओं। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथां औ खोनादों खोनादों।
औ औ खोनादों।
दा नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ फ्रियैनो दङ आंङो।
आं दा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों दा जोंनि गेजेराव दैमा दैसानि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
औ दे सावरायनो हागोन।
औ दा दैमा दैसा बुंङोफ्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि दैमा आरो दैसा नुनो मोनो। जायजों दैसा बुङोब्ला मा होनो एबा गोबां अखा हानायनि जाउनावल' बोहोयो बार' मास मा होनो बे दैसाया थाया जेनेबा दैमा बुंङोब्ला बियो बार' मास थायो आरो। जायनि जाउनाव बियो अखा हाबाबो हायाबाबो बोहैबाय थायो दैसा बुंब्ला जोङो बोहैनायखौ नु ओनसोलाव गोबां रोखोमनि दैमा दैसा दं। जाय जोंनि खाथि खाला थानाय दैसाफ्रा जोंनि आबादफोरखौबो खहा खालामनाय नुनो मोनो। जायनि जाउनाव जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा ओ आबादारिफोर बिसोरो गोबां खहा जानायबो नु-नुनो मोनो जेराव जोङो बायदिसिना रोखोमनि मा होनो इदिनो दैमाजों जोङो आबाद इदिनो माखासे गावनि नखरनि माखासे धन सम्पथि जेरै मा होनो दाउमा दाउसा हांसो बिदिनो मोसौ बायदिसिना रोखोमनि गाव मा होनो नखरनि बायदिसिना मुवाखौ दैमा दैसाजों बुखार जानाय एबा दैमा दैसाजों सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनो। जाय जोंनि सुबुं माहारिया माबा मोनसे मा होनो सरखारनि सायाव अनसुंथाइ बिनांगौ जायो आरो नोंथां बेनि जाउनाव जों दाख्लैसो खोनानो मोन्दों जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला थानाय माखासे दैसाया जोंनि माखासे आबाद मावनाय जेरै माइ आबाद दा दैज्लां बोथोरनि जाउनाव मोनसे मोनफुनाय जोंनि माइ आबादाव माखासे दैसाया माथावरि सिफायनानै दै मा होनो जोंनि आबाद दस बिगा बार' बिगा आबाद माइ आबादखौ बिदिनो माथावरि बायफ्लंनानै दैया माइयाव मा होनो हाबलांनायनि जाउ नाव बे माइया थैनो गोनां जादों जायनि जाउनाव जोंनि माखासे मा होनो आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोर बिसोरो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो। जायनि जाहोनाव बिसोरो माब्लाबा बोसोरसे बा बोसोरनै बेफोराव माखासे आबाद मोनैनि जाहोनाव बिसोरो माइ मोनजायो एबा मा होनो माइरंखौ बायनानै जानांगौ जायो बिसोरो गोबां रोखोमनि माइ गायनानैबो माखासे आबाद मावनानै जायोमोन नाथाय दैमानि जाउनाव बिसोरो मा होनो बेफोर आबादखौ मोननो हाया
औ
जायो ओमफाय जों फारसेथिं गोबां रोखोमनि मुलाम्फाबो मोननो हायो जायजों दैमा दैसानिफ्राय माखासे मा होनो जोंनि हायाव फुलुंबो फबफैयो जाय जोंनि हाया हासार गैयामोन हासार गोनां जायो आरो जों दैमा दैसानि ओमफ्राय गोबां रोखोमनि बन बायदिसिना बेफोरबायदिनो जों नाफोर मोननो हायो जाय जों बनजों जोंनि नांगौ जानाय मा होनो आदार बेफोरखौ जों बनजों अर सुखांनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय सुबुं जायजों दैयावहायै बिदिनो बनथ' मुरा औवा बन बिदिनो दंफां बन बायदिसिना मोननो हायो जायनि जाहोनाव जों बिसोरो मैखौ बुथुमनानै जों न'फोराव लाबोनानै बेखौ फोराननानै जों अर सुनो हायो जायनि जाहोनाव जों गोबां मुलाम्फाबो जायो आरो बिनि अनगायैबो जों दैमा बिलो एबा दैसायाव जों माखासे नाफोर मोननो हायो जाय जोङो गोबां ना बिदिनो ना सिंगि बिदिनो ना गिदिर ना नास्राय बायदिसिना जोङो दैयाव मोननो हायो जायनि जाहोनाव जों माखासे सुबुंफोरा हायो बे दैमायाव थांनानै नाखौ गुरनानै बा ना सारनानै लाबोनानै फाननो हायो एबा न'आव लाबोनानै जानो हायो जाय जोंनि माखासे मा होनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ फाननानै जों बायना लानो हायो नोंथां जायजों मा मा होनो मुलाम्फायाबो गोबां रोखोमनि दं जायजों दैसाजों माखासे राननाय हा जेरै जों माइ आबाद मावनाय माब्लाबा समाव अखा हायो बेफोरनि जाउनाव दैमा एबा दंग'फोरनिफ्राय जों मिचिन एबा बेफोरजों सार आखाइजों सारनानैबो जोङो माइफोरखौ गायनाय जायो जाय जोङो मुलाम्फाबो मोननो हायो दै गैयैयाव मोनसे बरिं एबा बे मेचिन बायनानै दैमा एबा दैसानिफ्राय जोङो लाबोनानै गायनो हायो जोङो बिनिफ्रायबो जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो दैमा दैसा बुङोब्ला जोंनि खाथि खालायाव थानाय दैमा दैसाया जोंनि माखासे न'खरफ्राव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो लाबोना फैयो एबा जों बायदिसिना खहा खालामलाङो जेरै जोङो माखासे मोसौ मैसो एबा मानसि दुमसियाबो दैमा दैसाजों जोंहाथो जिउ मा होनो गारनांगौ जायो जायनि जाउनाव जोङो गोबां रोखोमनि मोसौ खौ नुनो मोनो जाय जों दैसा एबा दैमानि जिङाव खाना होनानै माब्लाबा समाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैमाया खुरखानानै होयो मोसौफोरखौ बिदिनो लांनानै माने मोसौफोरनि जिउखौ खहा खालामो जाय जोंनि माखासे मोसौ फिसिग्रा माखासे सुबुंफोरा जोबोर खहा गोनां जायो जायनि जाहोनाव जोङो माखासे गावनि नाम गोनांथि मुवाफोरखौ दैमा एबा दैसानि गेजेरजों खहा खालामनांगौ जायो नोंथां बेनिफ्राय जोङो दैसा एबा दैमानिफ्राय जोङो बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ मोननो हायो जाय जोङो। गावनि न'खराव लाबोनानै माखासे मुवा बेसादफोरखौ बानायना लानो हायो नोंथां। जाय जोङो नाथाय फारसेथिं नायोब्ला जोङो खहाबो गोबां नुनो मोनो। मोनो जायजों दैमा एबा दैसानिफ्राय माखासे खहाबो नुनो मोनो जायजों मानसिफोरखौ एबा दालां बायदिसिनाफोरखौ सिफायनानै जोंनि हान्थामेलाखौ माबा मोनसे मा होनो खहा खालामनाय जायो जायनि जाउनाव जों हान्था मेलानि थाखाय बो जेंना जेंसियाव गोलैनांगौ जायो जाय जोंनि दैमा दैसाफ्रा जोंनि दालां एबा जोंनि माखासे थांलाय फैलायनि राहा बेफोरखौ माब्लाबा समाव सिफायनानै गालाङो एबा जोंनि नै दालांफोरखौ बुखारना लाङो बेनि उनावहाय जोङो माखासे दा थांलाय फैलायनि जेंनाबो जायो जायनि जाहोनाव जों माखासे गारि गुरा एबा साइकेल बायदिसिनाजों जोङो गोजान लामा हान्थिनो हाया बेनि जाहोनाव जोंनि माखासे मा होनो बेफोर दालां बायदिसिना बेफोरो बायलांनानै जोङो थांनो हाया नोंथां। बेनिफ्रायबो जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव दैमा एबा दैसाजों गोबां सिलिंखार जानायबो नुनो मोन्दों जायजों खुुरखा हाजो खुर खानाय होन बेफोरनि जे दारैबो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा जिउ गोमानांगौ जादों। जायनि जााहोनाव जों माखासे थांबाय थानाय मोनसे गारि एबा मोनसे मटर साइकेल बेफोरो दैमा दैसानि गेजेरजों खुरखानानै माखासे जिउबो सुबुंफोरनि खहा जादों जाय बिनिफ्राय होसिनजानानै बेफोरो थैनो गोनां जादों। बेनि जों बिनिफ्राय रै मोननो थाखाय माखासे सरखारनियाव जों दाबि बिनांगोन जाय जोङो माखासे जों सुबिदा मोनो जोङो दे जेरै जों माथावरि खोनाय एबा माथावरि सेर जेर वाल होनाय बेफोरखौ जों सरखार सरखारनियाव सोनारनांगोन जायजों जायनि जायाव जायनि जााहोनाव सरकारा जोंनो अनसुंथाइ होयो बेनिफ्राय जों नुनो मोनो माखासे सरकारा जोंनि माखासे बिदिनो दैमारिसानि गेजेराव माखासे अनसुंथाइ होयैआव जोंनि आबादारिफ गोबां खहा ला गोनां जादों जाय जिनि जाउनाव जोंनि सुबुंफ्रा हायो दैमा एबा दैसाखौ बन्द' खालामनो थिनब्लाबो माखासे सुबुं सरखारनि सरकनि आयेन मथेबा सरखारारनि नेमखान्थिय माखासे दैमाफोरखौ जोंनि आबादनि खाथि खालासो हगारनो हमदों जायनि जाहोनाव जोंनि आबादफ्रा जोबोद खहा गोनां जादों बेनिफ्राय जों दैमा दैसानिफ्रायबो जों माखासे दैफोरखौ लाबोनानै जोंनि आबादफोरखौ होनो हायो नाथाय जोंनि माखासे दैमा दैसाया गोबां मा होनो माब्लाबा अखा हानायनि जाउनाव गोबां देरनानै जोंनि माखासे मोसौ मोसौ मैसो बायदिसिनाफोरखौ जोंनो सिलिंखार खालामलाङो दा नोंथां नोंथाङाबो दैमा दैसा एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव दैमा दैसा खहा खालामनाय बा मुलाम्फा खालामनाय एसे फोरमायनो होदो नोंथाङाबो।
औ नोंथाङा जेरै बुंलांदों दैमा दैसानि खहा आरो मुलाम्फा जानायनि बागै दायो बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोंहा खहा जायो मेसें बोथोराव जोंहा बिदिनो मोजां थाबायनो लामा दालांफोरा
जेरै जों दैजलां बोथोराव बांसिन खहा जानायखौ नुनो मोनो दैलां बोथोराव बां द्राय अखा हानायनि जाउनाव ओं दैमा दैसाया देरसिननानै ओं दालांफोरखौ खुरखानानै लाङो। जेरै लामाफोराव थाबायनो जोंहा गोबां
औ।
माब दिगदार जायो बेनिखायनो जोङो दैमा दैसाफोरखौ सिगांनि समावथ' जि दैमा दैसाया बांसिन देरनाय नुनो मोनोमोन दा बांद्राय माने ओ जोंनि दुब्लि फोथारफोराव बे दैमा दैसाया लोमसावफैनानै बाला फबफैनानै जोंनि माइ सोमखांखानाय गायखां खानाय माइ सोमखां खानायफोरखौबो फफसिनना होफैयोमोन बिनि जाउनाव जोंहा माइ गायनायफ्रा बेराद लस जायोमोन।
बाला गोजौ गोजौ फबसिननानै उनावहाय बेखौ हालौनो हाया माइ गायनो हाया जायो जानानै खासि हाग्रा रज'जोबनाय जानानै बिदिनो गोबां खहा जायोमोन आरो। ओ सिगांनि समाव जोंनि जोंनि खाथियावनो मोनसे दै दैसा दङ बे दैसाया दैलां बोथोरावल' गिदिर जायो मेसें बोथोराव बेयाव दै बोहैया।
औ।
बे बे समाव जोंनियाव दालांबो गैयामोन। जों उन्दै उन्दै समाव बे दालां गैयैयाव जोङो बिराद खस् थ' जायोमोन थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय स्कुलफोराव कलेजफोराव बे दालां गैयियाव जोंहा ओ दैज्लां बोथोराव दै बारनायनि दै बारनायाव बिराद ओ
औ नोंथां।
बिदिनो दै बारनायनि थाखाय जोंहा जेंना जायोमोन आरो। बांसिन जोंनि खाथियाव दैमाफोराथ' गैया दैसाया दङ'। दैमाफोराथ' दिदोमै थाबाय थायो ओ जेरै बांद्राय बोहैदाय गैया दैसायाव दैसाया बोहैलांनानै दसेनो दै देरबाबो जोबलाङो इदिनो दायो जोंनिथिं देरला उनावहायो ओ जोंनिया माथावरि खोजोबनाय जाबाय नालाय। माथावरि खो-खोनायनि थाखाय जोंना औवा गायथेेजोबना लानानै दा खुरखाला नालाय इदिनो बेलेग ओ ससे थांनानै नुनो मोनोदि गोबां खहा खालामनाय दङ आरो बे दैसाया जोंनि दैसाया। ओ बिदिनो माइ गायैयावबो माइ गायखांनायावबो ओ लोमसावहैनानै न' बां लोमसावहैनानै गोबां खहा खालामहैनाय नुनो मोनदों। इसोरो दा माइ गायनो मोनाखै इदिनो सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ लानानै बिदिनो सरखारनि माइरंखौनो जानानै दङ। इसोरो दायो माथावरिखौबो खो-खोबाबो माथावरि सायाव बिफां लाइफां गायाबा बे माथावरिया खुरखानानै थाबैनो ओरैनो बाला गोजा खोबाथाय ओरैनो लोमसावनानै खुरखानानै दसे बिदिनो खोबाबो लाब जाया बिनिखायनो मोजाङै बस्थायाव जेनेबा बालाफोरखौ सोनानै
औ
ओ जाबनानै होबा साबसिन जायो खुरखानो हाया बिदिनो दैमा दैसानि खहायाव बिदिनो बांसिनानो खहा जायो लाब ओ मुलाम्फाया बारा जाया आरोना ओ मुलाम्फायाथ' औ
जोंना समाबो जाबाय नोंथां
औ औ
औ दा जोंनि सावरायनाय जे दैमा दैसानि सायाव सावरायनाय बेफोर सावरायनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजाङानो नाथाय जोंनि समाबो जाना फैबाय दा बेफोर सावरायनायखौ जों एसेयावनो
औ दोनथ'नोसै औ दे दोनथ'नोसै दे